खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
ओ औ बिदिब्ला फ्रि नामा?
फ्रियानो नोंथां नै दा बिफां सिङाव जिरायना दं गरम ना।
औ। बिदिब्ला जिब-जुनारजों माबा रायलायनोसैना जिब-जुनारनि बागै?
जायो नोंथां मोजां आयदा रायलायजायो।
औ। बिदिला जागायसै।
जागायदो दे नोंथां अब्ला।
बिदिब्ला नोंथांमोननाव जिब जुनारफोर फिसिनायफोर दं नामा?
ओरैनोथ' जि औ औ नोंथां। फारामथ' गैया खिन्थु गामियाव बयबो न'खर न'खर बिदिनो आरो मोसौ लायो, बोरमा लायो, दाउ अमा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
दा नोंथां नोंथांनावलाय मा मा जेनेबा जिब-जुनारफोर दं एसे खिथादो दे नोंथां।
जोंनावथ' जिब-जुनारा दङ गोबाङैनो। ए बे मोसौ, बोरमा दाउ, अमा, हांसो बिदि दं। थेवबो बेखौ लाफानानै जोंनाव मावजिफोर दं आरोखि माव
औ औ।
मावाजि बिदिनो सैमा फोरबो दं।
औ ओरैन' औ औ औ औ।
औ
ओरैनो नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै जेनेबा दुब्लि बारियावथ' माइ गायजोबो नङा होमबा
औ औ
दा मानि मोसौ खानो माने फोथारफोर दं नामा नोंसिनिथिं गुवार फोथार
टाराथ' जोंनियाव एथबांमानि गैया
औ
जा एसे न'नि हाफोर दं बेयावनो दोननांगौ जायो
औ औ
औ नोंथां नोंसिनियावबो फोथारफोर दंमोन नामा
ओरैनोथ' जोंनाबो जेनेबा
माइ गायै समावहाय जेनेबा मेसें बोथोरफ्राव बिदिनो मोसौखौहाय दुब्लियाव खानो सुबि दा मोनोमोन आरो नोंथां दाथ' दै ज्लां बोथोर हिसाबै माने दुब्लियाव माने माइ गायजोबनाय जायो नालाय नोंथां मानि खस्थ' जायो आरो लामा सामा बेफोरावसो खानो गोनां जायो फोथार दङबाबो जेनेबा फोथाराव गोबां गामिनि मोसौफ्रानो खाहैजोबनाय जानायलाय मानि गांसोनि आंखाल नुजाथियो आरो नोंथां
औ औ औ
ओरैनोथ' मोसौनि अनगायै नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा दाउ अमा बोरमाथ' फिथारो नङा होमबा
जि फियो नोंथां फियो।
बेफोरो अमाफोरा बोरमाफोरा जेनेबा दा दैज्लां बोथोराव बाना जायो नङा होमबा बे बानायावहाय एसे उसुबिदा जायो नामा नोंथां
जायो नोंथां जायो बिराद जायो उसुबिदा
औ
न'नि जा एसे हादं बेफोराव दोननांगौ जायो गोजौ गोजौआव आरखि
औ औ।
गुदि गुदियावथ' एसे गोजौ जायो नालाय नोंथां दै बानाया बारा नांस'आ औ बिदियाव दोननांगौ जायो नोंथांमोननियाव बो जायो नामा बिदिनो प्रब्लेमफोर
औ नोंथां जायो जेनेबा जोंनाबो मानि बिदिनो आरो बाना जाबाथाय बे जोंना दुब्लि सेरजों दै बोहैनाय दैमा दङ नालाय नोंथां
औ
एसे अखा हाबाथाय नारखोनानै बिदिनो न'फ्राव आदैसे गाहाम जाफैयो आरो सि थ्ला सिथ्लायावहाय दा बिदिनो आरो अमा खानो जेनेबा जायगानि माबा प्रब्लेम जायो बिदिनो नों बुंनाय बादि गोजौ गोजौआव खानो गोनां जायो आरो
औ बिदिबाथ' नोंथांमोनयावबो जोबोद प्रब्लेम जायो
प्रब्लेम औ नोंथां औ दा बिदिनो नोंथ थांमोना मोसौ दंना गैया
मोसौआ दङ मोसौआ माब्रै दङ नोंथां
औ बिदिनो गाइखेरफोर सेरो नामा नोंथां
गाइखेर सेरनाय मासे दङ बिदिनो गाइखेर सेरनाय मासे मोसौ दं। नोंथांमोननियालाय
जोंनाबो बिदिनो बिदिनो मासे गाय दं फिसा बे मानैल'नो आरो ओरैनो नोंथांमोना सेरो नोंथां सेरो
औ
ओरैनो गाइखेर सेरनानै फानो नामा? नोंथां ओमफ्राय फानोबा जेनेबा लिटारसेयाव बेसे औ नोंथाङा मिथिगौबा एसे खिन्थादो दे
फानो नोंथां फानो लिटारसेयाव जोङो सल्लिस थाखा मानि ब्रैजि रां आरोखि औ एक लिटाराव थारमाने,
औ ब्रैजि
ब्रैजि रां
नाथाय नोंथां जोंनिथिं ओरै दाइनजि गाहाम लायो माथो से सिलिथार,
औ गामियावनो फाननाय जायोना नोंथाङा जोंनिजों गामिनि गामिनि रायजो, राजायानो मानो जाहैबाय जिखन एसे खमाव फाननाय जायो।
औ औ औ नोंथां
ओरैनो जेनेबा गामिफ्रावथ' गोबां अमा फिसि जानांगौ नङा होमबा,
औ फियो नोंथां फिसियो,
बे अमाखौ माने गामिफ्राव गोदानानै फानोबाबो इसेबां केजि फानो माने नोंथां,
जोंनियावथ' बिदिया दा थामजौ रां सोलिगासिनो,
औ
गामियावनो सिथारना फाननाय जायो। गामियाव बाजार फिसा दङ जाहैबाय औ बे बाजारावनो, लांनाय जायो। नोंथां मोननियावलाय बेसेबांसो थाङो
जोंनाव मानि सारिस' थाङो नोंथां जोंनि जायगायावहाय ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनि, खाथिनि टाउन बेवहाय माने, अमा जेनेबा न'आव फिसिनायबा लकेल बेफोरबायदि दिसि थायो नङा होमबा अमाया बेयो माने बाजौ गाहाम थाङो आरो बार बा बे टाउनावहाय ओरैनो गामिनि बे बाजार फिसायावबा ब्रैजौ नोंथां जोंनि ओरैहाय दा ओमफ्राइ नोंथां जेनेबा बोरमाफोराबो बिदिनो नोंथांमोननि गामियाव गोबां दङ नामा?
दङ नोंथां गोबाङानो दङ न'आव फिनाय एसे एनै दङ नोंथांमोनयावबो दं नामा? गोबाङानो।
दङ नोंथां बिदिनो बर'फोरनि जेनाखि, गामि ओनसोल बेथ' माने बोरमा अमा दाउ बेफोरखौथ' नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां,
औ औ औ नुनो मोनो
दं आरो जोंनि गामियावबो नोंथां,
औ बोरमाफोरखौ सिथारनानै फाननाय जायो नामा? नोंथां।
ओरैनोथ' मानि बोरमा खौहाय माने फानलाबाया बिदिनो गामियावहाय सिथारनानै दाइरेक्ट फायखारि फैबा, हरनाय जायो आरो नोंथांमोननिजोंलाय माबादि,
गामि खाथियाव बाजार दं हिसाबै फाननाय जायो नोंथां,
औ औ मोजाङानो अब्ला नोंथां, मानि नोंथां बुंनो थाङोबा रांखान्थि जेनाखि मुलाम्फा मोननो थाखाय बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव बा बाजार थायोबा जोबोद मोजां आरो नोंथां
औ औ मोजां
दा बेफोरबादिनि न'आव फिसिनाय दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ मानि सिथारब्र बना फानै फानैनो हानाय बिदि बाजार थायोबा जोबोद मोजां आरो नोंथां
मोजां जायो सुबिदा जायो।
औ दा नोंथांङा जेनेबा बर' गामिफ्रावथ' ओरैनो बिदिनो दाउ, अमा, बोरमा एबा जिब-जु जोंहाथ' फि फिखाथारो नालाय नोंथां गोदोनिफ्राय मानि न'खर न'खर बेफोरबादि दाउ अमा बोरमा लानानै माने रां खामायनायाव माबादि मुलाम्फा मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
रां खामाइनायावथ' मुलाम्फा मोनो मोन्नायआ जेरै स्कुल लाव उन्दैफोरनो नाम थिसननायफ्राव कलेजफ्राव
औ
माबा-माबि लोमजाबा साजाबा फाननानै फैसा मोननाय बायदिसिना
औ औ
औ बेदिनो बिदि मुलाम्फा जायो औ नोंथांमोननिफ्रावलाइ
जोंनावबो बिदिनो नोंथां गामि जायगा हिसाबै मानि जोंनावबो बिदिनो जेन'बा माबा मोनसे गोनांथि जायोबा गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायोबा बा माबा मोनसे देहानि प्रब्लेम रांनि गोनांथि जायोबा दसेनो माने बेफोरखौ फानब्रबनानै मानि रां मोननो हायो आरो जाय रांखौ जोंङो गावनि जेनाखि नांगौ जानाय बेयाव माने बाहायनो हायो बेबादिनो गामि ओनसोलाव जेनाखि रांखान्थिनि थासारि बिदिनो सुफुंजायैखौ बुंजायो आरो नोंथां
औ औ बिदिब्लाथ' मोजांङानो नोंथां
औ
मुलाम्फा दं
औ ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि जेनाखि गामि ओनसोल बेयाव मानि बोरमा खासि गिदिर गिदिर लानाय दङ नामा नोंथां?
जोंनियावथ' एथ'बां मानि गैया दंङ न'खरसे न'खरनैनाव दंङ थेवबो ओरैनो ओम माफा-मानै दं आरोखि ना नोंथां
औ औ
जायगाबो गोयैलाय माफा मानैखौनो लानांगौ जायो खासिखौ आरोखि ना खासि बोरमाखौ नोंथां नों थांमोननियावबो दं नामा?
जोंनियावथ' बेफोरबादि बांद्राय खासि खालामा थेवब्लाबो नोंथांमोननि जायगानि जोंनावबो सोरबा सोरबा न'खरफा न'खरनैखौ खालामनाय नुनो मोनो आरो जायगानि आं ना नोंथां खानो थाखाय औ ओरैनो नोंथां जेने बा गोदोनि समावहाय जिब जुनार बा बेफोरबादि अमा, दाउ, बोरमाखौ माबादि फियोमोन बा आथिखालाव खम जाबोबाय नामा ना बेनो बे फिनाया नों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
खम जाबोबाय नोंथां मानो होनबा बांबायना बांनायनिफ्राय बांबाय सुबुं माहारियाबो मानसिफ्राबो बांबाय न'आबो थोन थोन जाबाय फिसिनो न' गुदिफ्राव एसे उसुबिदा जाबाय फिनो जिब-जुनार लानो दावमा-दाउसा अमा लानो
औ
सिगांनिफ्राय बहुद खम जाबोबाय सिगां मोजांसिनमोन दा खम जाबोबाय गोबाङानो खम जाबोबाय जायगा गैयलाय औ-औ नोंथांमोननियावलाय माबाफोर
जोंनियावबो बिदिनो नोंथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बे माने थारैनो हानद्रेद पारसेन्ट सैथोआ आरो नोंथां। माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो थाग्रानि गोनांथि जादों। थाग्रानि गोनांथि जानाय लोगो लोगो जों हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां दानफायनो गोनां जादों। जायनि थाखाय माने हाग्रा बंग्रा गैयैनि जाउनाव माने दाव अमा बोरमा जिब जुनारफ्रा माने गांसोनि आंखालाव गोग्लैयो बिनिखायनो माने न'खर फोराव खम जायो आरो बे जेनाखि जिब जुनार लानाय बेफोरो। जोंनावबो माने गोबां बिदिनो खमसै। बा गोदोनि दिनावथ' जों गोबां बेफोरबादि हाग्रा बंग्रा दङमोनलाय बोरमाखौ हगारलाबायनानै बिदिनो जोङो गोसोबादि गांसो माबा जाहोनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओरैनो नोंथांमोननि खाथि खाला जेनेबा हाग्राफोर दङ'ना गैया?
हाग्रा दङ' नोंथां खाथियाव हाग्रा दङ'।
औ औ।
एथ'माने गिदिर नङा थेवबो दङ' आरखि।
औ।
बांद्राय गिदिर नोंथांमोननियावबो दं नामा?
जोंनाव माने बेफोरबादि हाग्रा गैया नोंथां ओरैनो जेनेबा गामि ओनसोल फोराव जेनाखि फिसा फिसौ बिदिनो बिफां लाइफां बेसो दङ' ओरैनो हाग्रा बिदि गैया आरो नोंथां।
औ जोंनियाव दङ'लाय नोंथां।
अब्ला नोंथांजोंना नै समा माथो जोबफैबाय।
औ बिदिब्ला दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे दे।